हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाद
दा मा खालामनो नोंथाङा?
दा आं ओरैनो जिरायनानै दंमोन।
खबरफ्रा मोजाङै दङना?
औ मोजांङानो। नोंथाङा मा खालामदो?
आंङो दा दंङ जिरायनानै ओरैनो बोथोराबो गरमथार नालाय नोंथाङा जेरावबो थांनाङामोन दिनै
ओ बरावबो थांनाय जाथवाखै दा दैज्लां बोथोरनि सम नालाय बेनिखायनो अखाबो हायो बेनिखायनो ओंखारथनाय थांनाय जाथवाखै
नोंथाङा औ बुंदों
दे बुं नोंथां
आङो दा थांनो सानदों मोनसे जायगायाव अनलाइन अर्डार खालामदों नालाय बेखौ लायनांगौ
अह
बुजिया मा होनदों
अर्डार खालामदोंमोन नालाय
औ औ औ
थांनानै लायांगौ आरो हम डिलिभारि
औ
नोंथाङा द्रेसखौ अनलाइन बायो ना बहाबा थांनानै बायो बांसिन
आं हाथायाव मोनिफोरखौ अनलाइ अनलाइन होयो अनलाइननि गेजेरजोंबो बायनाय जायो आरो ओ गुबुन गुबुनखौ हाथायाव थांनाबो लानाय जायो बिदिनो आरो नोंथाङा बांसिन बेयावलाय
आं सिगांथ बांसिन ओरैनो दखानाव बायनाय जायोमोन
अ
बायनाय जायोमोन दा अनलायेनबो सोलिबाय नालाय अनलायेनखौबो माब्लाबा माब्लाबा मोजां मोजां नुयो दा अर्दार खालामो आरो नांगौ जानाय
औ
आथिखालावथ हिनजावफ्रा सिख्लाफ्रा गोबां देलायो देलायग्राखौ अनलाइन बियो
आं बिदि बायानालाय ओ देलायनो बेनिखाय आं बाय फेरनो मोनाखैमोन
देलायनो मोजां मोना नामा नोंथाङा?
आं सिमपोल थानानै मोजां नाङो बांसिन मानोना ओ स्किननि गाबलायोबा एसे प्रब्लेम जायो जायनि थाखाय स्किन केयार खालामनो गोनां जायो बांसिन बेनि थाखाय गोबां
ओमफ्राय देलायोबा गा जि जायो नङा होमबा?
औ औ देलाय-देलायनाय समावथ' साफा नुगोन आरो बेखौ हुगारखांनायनि उनाव एबा सुस्रांनायनि उनाव ओ मोखाङा एसे बे जोंनो पिम्पोल दफ्रा फोर ओंखारो
बांद्राय देलायनाय मा बायदिसिना खालामोब्ला
अ बायदिस सिना प्रदाक इउस खालामोब्ला जोंनि मोखाङाव नानेखा बाङो एबा मोखाङा गाज्रि जाला लांनो हमो
आथिखालावथ' हिनजावफोरना देलायग्रा गोबां ओंखारबाय
औ नुनो मोनदों
बिउटि पार्लारावबो गोबां साजायो गावगाव
ओं गोबां
औ खानाय खंख्रिखौबो सिदा खालामो आथिखालाव माने हौ-हौवाफ्राबो देलायो बांसिन देलायो नामाथाय?
ओ हिनजावफोर देलायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो देलायो
आसुगुरफ्राव साजाय लायजायो नामा?
औ आसुगुरफोरावबो। निल पलिसलायो आरो आसुगुरफोरनाव
नखलि बो‌ मोनो‌ ना जा आसुगुर साजायोब्ला बेसेबांसो लायो पार्लारावहाय नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आसुगुर साजाय नाया थ' सेे रोजा आरो बेनि सायाव मोजांसिननि मोजांसिननि सायाव। ओ
दिडिजाइननि सायाव आरोना ओ औ।
दिडिजाइननि सायावसो राङा जाय मोजांसिन बेयो बांसिन रां लायो।
बेफोरखौ‌ खामनाय दं आरो ना?
बांसिनसो दंबावो आरो बेनिसाय सायाव। नर्मेल ला यानो एक हाजार दुय हाजार। ज बेफोरबायदि।
खानाय बोजा फेरदों ना फेराखै?
आं खानाय बोफेरनो मोना खै मानोना आंनि खानाया नेचारेल सिदायानोखा।
सिदाबाबो बोजायोना खानायखौ। सिदा गानबाबो औ फोर लायो आरो मा होनो खालार। खालारबो होलाय लायो।
औ कालारफोरनो दाथ' गोबां सिख्लाफोरानो खानायफोराव कालार लानाय कालार लायो। सोरबाबा न'आव न'आवनो बायना लाबोनानै फोनफैयो आरो सोरबा पालार पार्लाराव थांनानै फोनहैयो।
बेफोर इयुनाव गोहोम गोग्लैयो नामा ना गोग्लै
बेफोरो ओ जोंनि हेयारफोरनि थाखाय खानायफोरनि थाखाय उनाव खानाया डेमेज जालाङो जायनि थाखाय जों खानाय खानाय गनाय हेयार हेयार फलस फोर। ओ जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों जायनि थाखाय खानाय सिथ्रि औ खानाय स्ट्रेट बोनाय नि गेजेरजोंबो जाय गुदुं जायो नालाय बोनायाव लाइनजोंसो बोनाय बेफोरनि गेजेर केन्सार बायदि बेरामखौ जानाय नुदों।
आरोना
ओं चान्स थायो
उम
नोंथांङा देलायना मो जां नांङो नाङा जेनेबा बयसफोराबोथ स्किन केयार खालामो नालाय बेफोरबायदि
आंथ बेफोर औ औ बेफोरबायदि खालामफेर जायाखै आं साइ ओ बिदिनो खालार फुननाय बेबायदि गैफेरा आं दासिमबो खालामफेरनाय जायाखै आरो
औ
खानाया लावोब्ला सेलुनाव सिनजायो जेब्ला लावो अब्ला बायदिल आरो कालार फनफेर जानायबो जाया
औ
नोंथांङा दा गरमावहाय बयबो आथिखालाव वाटारफल अहायबा अहायबा थांनानै लुगैहैयो नोंथांङा थांदोंना थांङाखै
आं वाटारफलाव थांफेराखै माने सै फेराखै माने जों गिदिंनो थांदोंमोनबाब्लो बाबो खोनसे दैमायाव दुगैदोंमोन जायखौनो ग्रासलेण्ड होननाय जायगायाव मोन से दुगैग्रा दैमा दंमोन जायनि दैया जोबोर साफा बेयाव थांदोंमोन जों खनसे औ दुगै फेरबाय
दुगैनानै नोंथांङा माबायदि मोनदों
दैयालाय जोबोर साफा नालाय मोजां नांङो जो गरमनि गरमा गरमाव दुगैनानै मोजां नांङो थान्दा थान्दा मोनो
दै सानस्रिनो रोंगोना रोंङा नोंथांङा
आं दै सानस्रिनो रोंङा
बिदिब्लाथ गोथौआव दुगैनो गिनांगोन दै सानस्रिनो रोंङाब्ला
स्रिनो आं ओरै आखाइजों सान स्रिनो हाया मोखांखौ खोबनानै दैयाव सानस्रिनोसो हायो
नोंथांमोननि दैमा दैसाफोर गैया नामा। थांमोननि खाथियाव।
जोंनि खाथियाव दं दोङो गंसे दैमा दङ जोंनि खाथियाव सेराव। से गोजान जायो जायखौ दारांगा दैमा होननानै मिथियो।
बेवहाय सोलोंनाय जायाखैना उन्दैयाव।
ओहो। सिगां फुख्रि फोराव दुगैदोंमोन थेवबो रोङासै एसां। दुगैनो।
जों सोलोङोब्ला मोजां जायो। दैफ्राव गिनांला नोङो रोङोब्ला गबनो चान्स थाला। आरो सानस्रिनाया। औ रोंगौ। सानस्रियोबा देहायाबो।
औ देहानि थाखायबो मोजां।
दैसा दैसायाव दं खाथियाव दैसायाव ओनदैयाव बिराद दुगैयोमोन जोङो। दा खिन्थु बारा दुगैनो दुगैला आङो न'आवनो दुगैयो। गोदो ओन्दैयाव। ज' ज' गेलेयोमोन नालाय दैयावनो। दैयावनो बायदिसि सिना होसोलायनाय थब्ल'नाय सानस्रिनाय ना हमनाय। बेबायदियाव। सम बारहोयोमोन ओन्दैयावहाय।
औ।
दा गोसो जाला।
औ।
दैबाना जादोंना जायाखै।
थिं आगोल जादों दा दैबानानि जेबो गोहोम गैथ'आ जानायखौ नुनो मोनाखै। बोसोराव खेबसे जायो दा नाथाय एबार बोसोराव जानायखौ नुनो मोनाखै उनाव उनफोरावसो मा जायो मोनथिया
ना मोनोना नोंथांमोननाव?
औ
औ ना मोनो मा मा ना मोननाय जायो? नोंथां मोननियाव
हाग्रानि ना सेें ना बोथिया ना
उम
आरो गुबुन गुबुन फुख्रिफोरनिफ्राय फैनाय ना गनानै फैयो ना दैबाना जायोबोला बेवहाय हाखरनि ना मोननाय जायो जेरै कमलकात आं नाखौ उन्दैयावसो हम दा हम हमनाय जायाखै
गुरनो रोङोना रोङा
आं ना खौ गुरनो थांदोंमोन गेजेर ससेयाव ओ देरनानै थांनाय जायाखै उन्दैयाव थांदोंमोन ओमफाय गुरनो हानायाव दा समनि आंखालाव थांनाय जायाखै
बेरलाव गियो नामा नोंथाङा? दैयावथ' बेरलाव थायो दाबायदियाव
अ बेललाव थायो
ओम बेरलावखौ गियोना गिया नोंथाङा
गियो
दे बिदिब्ला नोंथां दोननोसै नामा बिदिब्ला
ए